अ हेल' हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ माबादों दे ओइ ओ खोनादो दे।
अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
आदसा दे थिगआनो दङ सावरायजागोन।
अ नोंथाङा सम दङ ना?
अ सम दङ दे सावरायजागोन दे।
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों ओ बैसागो फोरबोनि बागै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरोना।
आदसा दे सावरायजागोन दे।
अ बिदिब्ला नों नैबे बैसागो फोरबोनि फोरमायना होनोसै ना।
हेल'।
औ औ खोनायाखै नामा नोंथाङा?
अ दे खोनागासिनो दङ दे। नोङो माबा जागोन दे जि सावरायनो नागिरदो
एसे सुंदयै फोरमायना होनोसै।
आदसा दे जागोन दे।
औ जोंहा बैसागो फोरबो होनब्लाथ' गोदो गो बैफांनिफ्रायनो माने बर' सुबुंफोरा जोबोरैनो माने बैसागो फोरबोखौ फालिबोखायो आरोना।
औ औ औ।
औ। ओ बिनि ओ जोबोद गाजा गोमजायै फालिबोखायो बेबादिनो आ थिखालावबो माने जोङो गोदो जेरैहाय फालियो माने दासिमबो बेबादिनो फालियो आरोना।
औ औ।
जेरैहाय जोङो बैसागुखौ ओ मोसौ बैसागो मानसिनि बै सागो बेफोरबायदि मोननै बाहागोबो खालामनो हायो आरोना।
औ।
जों गिबियावहाय बा जोङो मोसौ बैसागुखौ फालि फालिग्रोनाय जायो आरो।
औ फार्स्टआव फार्स्टआव मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलथिंहाय माने मोसौ बैसागुखौ गिबियाव फालिनाय जायोबा जों मोसौ बैसागुआव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना।
औ औ।
औ बेहाय जोंहा मोसौखौ जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा खालार बा जोबथा दिनाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो।
उम
जोंहा मोसौखौ थुखैयो थुखैयनाय समाव बा जोंहा मोसौ मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो आरो ना।
जेरै जोङो बायदिसिना बि फिथाइ सामथायाइ होयो जेरै नोङो ओ फान्थाव हालदै बायदिसिना होयो नङा होनोमबा?
अ फान्थ फान्थाव दिग्लिलिथि बा थाराय पायनालाव हालदै जों बेफोर बाहायनाय जायो आरो ना।
ओम ओम बाहायनाय जायो।
जाय दिनखालिहा मोसौ थुगोन जों बेनि सानसे सिगाङावनोबा जोङो बुथुमखानानै लानाय जायो आरो।
औ थियारि खालामनानै लाखानाय जायो।
औ थियारि खालामा लानाय जायो, औ नंगौ थारैनो बेनि उनावहाय जोङो जाय दिनखालिहा जोङो मोसौ थुखैगोन बे दिनखालिहाय जों माने फुङावनो सिखारनानै बा जों दुगैस्रां लोब स्राङै जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइ नायगिरना लानायफोरखौ बा जोङो मोनसे‌ आइ जेंआव जोङो दुलुर दुलुर बा बेखौ ओ मोजाङै हाना लानाय जायो आरो ना।
औ प्रिपेरेसन खालामनानै जेनेबा थियारि खालामनानै ला नायनि उनाव जेन'बा बिखो, मोसौ थुखैनायाव
औ औ औ नंगौ जोंहा माने मोसौखौ जोङो फो थारफोराव लांनानै बा जोङो डिग्लिलि थिनि बिलाइफोरजों धानायजों जों बुज्रावनाबो लांनाय जायो आरोना।
औ औ गोदोनि समाव जेन'बा बै माबा जायोमोन आरोना बेयो गोदोनि समावथ' जेन'बा फुख्रि दैमा बेफोरो
अ औ।
गोबां दङमोन नालाय दाथ' सुबुं अनजिमाया बारायबाय नालाय बे जि दैमा दैमा बायदिसिना बा फुख्रिफोरा फबजानायनि उनाव बा गोबां जायगायाव दङ बेफोरो गासिबो दंबावो जेनेब्ला, खायसे गैयै फोराव खिन्थु न'आवनो थुखैनायबो नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ थारैनो माने जोङो जोंनि दंखल बा बेफोरावबो जोङो दै खावनानै बा जोङो ओ जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो, ओ गोदो गोदायनि समावथ' बांसिन दैमा दैसा बा बेफोरबायदि फख्रि बेफोरबायदि नालाफोराव जों थु‌ खैनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना अब्लाबो जों थुखैथां थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो बा फोथारफोराव लांनानै जोङो बेखौ हाखाना लानाय फिथाइ सामथाइफोर खौ बा जों मोसौनि बिखुंफोराव एसे ओ खार हरस्रोनानै माने जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहाथ' मोसौ थुखैनायाव खुगा मेथाइ दङ आरोना, जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बा बोसोर बोसोर एरबाय था माने जों बेफोरबायदि खुगा मेथाइखौ खननाय जायो आरो।
अ खुगा मेथाइखौ खनै खनै लांनानै जेन'बा बे मोसौखौ थुखैहैनाय जायोमोन। आरो बेबायदिनो
औ आरो जोंहा बे जोङो मोसौनियाव माने जोङो खान्था बा सारायफोरनिफ्राय जोङो हांगारफोरखौ हल'नानै जोङो बेखौ ओ थालिरनि बे अ थालिरनि माबाखौ जोङो मोनथाम रोखो खोमनि सिंखावनानै बा बेखौ जोङो फोथाबो फुननाय जायो आरो ना।
औ औ औ गाब औ औ दुलुर दुलुर फोथा फोननाय जायो औ।
औ बेखौ जोङो फोथाखौ मानो फुननाय जायो होमबा? जोंहा गोदो गोदायनि समावहाय माने जोङो आजै आजौ बा गोदो गोदायनि समनि फ्रायनो जोंहा माने बेफोरबायदि हुदाया दङ जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय माने ओ बेफोरबादि मोसौफोरखौ बिगोमाया बा अरनबारि बा हाग्रा बारिफोराव हगार हरबा जेन मोसा ल' ख्राफोरा जानो नागिरोमोन आरो ना
औ औ जाहाथे बिखो बि अ बेफोरबायदि फोनोबा जाहाथे गिनानै माबानानै जाहा थे जानो हाया नङा होमबा रैखाथि मोननो हायो
अ रैखाथि मोननो थाखाय माने जोङो बेफोरबायदि गोदो गोदायनि समाय माने आजै आजौमोननि समाव माने बेबायदि फो थाखौ फोनना हरोमोन होनना जोङो दासिमहालागै बेखौ मानिनानै फोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ बे मोनसे गोदोनिफाय सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि बादि बे खौ दोनैसिमबो मानो मानिबोनाय जायो आरो बर' समाजाव बर' समाजल' नंङा बियो जोंनि ओ दुलाराय आसामावनो बेखो फ्राय मानिनाय जायो नङा होमबा?
औ नोंगौ ओ औ थारैनो औ बेजों लोगोसे जोंहा माने बे मोसौ थुखैनाय सानखालिनो बा जोङो मोसौनि फागाफोरखौबो माने जोङो ओ जेन जों गोदान बोस सोर नालाय बे गोदान बोसोराव माने फागा बोरायफोरखौ बावनानै बा जोङो बेखौ गोदानै फागा होनाय जायो आरोना। बे दिनखालिहाय औ बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौ बैसागोबा जोङो थामहिनबा जों बे मोसौ थुखैनाया सानखालिनो जोंहाबा मिथिंगायाव मोननाय गासैजों गोखा गोख खै बेफोरबायदि जानायखौ जोंहा बे बैसागो दानावनो फालिनाय जायो आरोना।
औ गोखा गोखै जानाय बिदिबो होननानै बुङोना गोबां जेनेबा मिथिंगायाव खाबथिंनानै मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगं गोखा गोखै बेखौ बु बुथुमनानै जोङो जयै माब्लाबा गामिनि सुबुंफोराबो जयै लोगो नांनानै जायो बा खायसेया न'आवबो ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा जाहाथे बिनिफ्राय औ। बेराम आजारनिफाय बारग'यो होननानै फोथायो मानसिफ्रा नङा होमबा बेखो।
माने जोंहा बेफोर औ। जोंहा माने बेफोर मिथिंगानि मैगं थाइगं जेरै जोङो बे मिथिंगानि मैगं थाइगंफोरखौ जेरै जोङो जा मोनो जेरै ओ खुंखा बा दिंखिया मान मुनि बा बेफोरबादिनो
औ औ औ।
गोबां रोखोमनि
औ औ औ।
औ औ मुथुथे ओ गोखा आरो गोखै नाव होमबा औ।
बेखौ जोंहा मानो जानाय जायो होनबाथाय जों जोंनि देहा सोलेराव बा बे जिनै दानाव बा बे गोदान बोस सोरा जेन मोजाङै मोजां थाङोबा जोंनि देहाफोराव माने सानाय सुनाय बा बेमार आजिरफोरा सु जो स साफ्फादेरा बिनि
जाहादे सन्देरनो हाया साफानो हाया नङा होमबा? बिनि थाखायनो बेखो माने मोनसे गोदोनिफाय मानिबोनाय औ जिहेथु बेयो गो था गोखा गोखै मेगंखौ जों माने गोदोनि आबै आबौ बा आजै आजौमोना बैखो माने मुलि हिसाबै बाहायबोदों आरो नङा होमबा? दा बे खौनो मानिनानै जेन'बा बैसागुआव गिबि सानावनो जुदि जायोब्ला जाहाथे बोस सोरसेया मोजाङै बारग'लांनो हायो। बेराम आजार जायाजासे बेखौ फोथायनानैनो बेखौ ओ नेमखान्थि।
औ आरो जोंहा औ औ औ नंगौ थारैनो आरो। जोंहा बेजों लोगोसे जेरैहाय जोङो मानसिनि बैसागु आरो बे मानसिनि बै। बैसागुआवहाय जोङो गिबियाव जोङो बैसागोनि सेथि खालारावबा जों गामिनि माने। गासैबो रायजो राजाफोरखौ माने जोंनि गिदिर फोरखौ। खुलुमनाय जायो बा जोङो बोर लानाय जायो आरो बेनि ओ। औ औ।
आरो उन्दैफोरफोरखौ अननाय मानाय जासिनाय बेफोरबायदि जायो नङा होमबा‌। हेल'।
औ। औ।
बैसागोनि गिबि सानाव नङा होमबा जोङोथ' दानि नों बुंलांनाय बायदि नों। खोथा बुंलांनाय बायदि जेन'बा जोङो मानसि बैसागुआव जोङो स्पिेसियेलि जोङो। गिबियावनो जोङो इसोरनियाव बोर बियो फुजा बायदिसिना होनानै नङा होमब्ला। बेनि उनाव जोङो जोंनि न'खरनि गेदेरफोरखौ।
औ औ।
खुलुमनाय मान बावनायजों लोगोसे जोङो गामिनि बोराय बुरै बा। बैसोआव गेदेर सुबुंफोरखौ जोङो मान होयो मान लायो। जेन'बा नङा होमबा अननाय होयो बेफोरो माने मानसि बैसागुआव सोलिनायखायो। बेखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा।
औ औ औ नंगौ थारैनो आरो जोंहा माने।
औ
हेल'।
औ नेटनि एसे प्रब्लेम जादों मोजां खोनायाखै दा।
अ दा खोनायाखै नामा नोंथाङा।
अ औ दे दा दा एसे मोजां खोनाफिनबाय दे।
औ। दा मानसिनि बैसागो होनबाथाय जोंहा माने बैसागोनि सेथि खालाराव जों गामिनि रायजो राजा बा जों गिदिरफोरखौ ओं गिदिरफोरखौबा जोङो खुलुमनाय जायो बा बेफोरबायदिनो मान बा बेफोरबायाददि बोर लानाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जों। उन्दैफोरखौबा जोङो अननाय होनाय जायो बेफोरबायदि। फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। औ औ औ
औ बिनि उननि साननिफ्राय जोङो नङा होमबा नेक्स्ट देनिफ्राय।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ जेनेबा बैसागो मानसिनि बैसागो बा मो मोसानायखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोनना
औ औ जोंनियावथ' ओरैनो मानसि बैसागु बा बै रंजा रंजालि बैसागु होननानै बुंनाय जायो बेखौ। मानसि बेयाव थारमाने बांसिन स्पेसियेलि रंजानायनि। फोरबोखौ बांसिन लानाय जानाय नुयो आरो जेन'बा बे। जोंनि ओनसोलावथ' गामिनि सुबुंफोरा बा बोराय बुरिफोरा गाव बोराय बुरैजों। हिनजावसाफोरा माने बै उन्दै उन्दैफोरा उन्दै उन्दैफोरजों। आरो जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' ज'यै थारमाने गामियाव खाम सिफुं फुं सेरजा जथा लानानै थारमाने गामि गामि जोङो न'खर न'खर थांनानै माने खुलुमनायजों लोगोसे जे बे मोसानाय हाबाफारि बेखौ मावफुंनाय नुनो मोनो आरो जेन'बा बा बा मागिनानै मागिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बै आरो मागिनायाव जों मा खालामो एसे ओ न'खरनिफोरा जि जोंनो दान हरो जेन'बा फैसा सोरबाया माइरं, हरो आलु, हरो
जोंहा गोदो गोदाय समनि माने बैसागो मोसा मोसानायाव बा जोङो बेफोरबायदि जोंहा गामि खाथि खाला ओनसोलफोराव बर'फोरनि दोरोङारि दाम जु देग्राफोरखौ जेरै- खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, बेफोरखौ लानानै जों मोसा
लानानै औ औ औ मोसानाय मागिनाय बे हाबाफारिखौ मावफुङो। माने बिखौ जोंनि ओनसोलावथ' माने स्नि सानावनो बे मोसा मोसानाय फोरबोखौ स्पिसियेलि स्नि सप्तासे सानखौ जोङो बे माबाखौ फालिनाय नुनो मोनो आरो जोंनियाव। आरो बिनि उनाव बे मोसाखांनानै जिखिनि रां बा माइ दं बायदिसिना मोनबोयो जोङो मुवा बेसाद नङा होमबा बेखौ जोङो जमा खालामनानै जेन'बा मोनसे ओ बैसागो रंजानायाव एसे ओ जिखिनि मोनबोबाय मुवा बेसाद बेखौ ज' खालामनानै मोनसे पार्टि बा खाना होननानै बुङो आरो जोंनि ओनसोलाव। खाना जानाय बेबायदि होननानै बुंनाय जायो। आरो खाना मोनसे जायो आरो गासैबो लोगो नांनानै आरो बै सानखालिबो जेन'बा ओ बै मोसानायाव थानाय गेदेर फोरखो खुलुमनाय मानाय मान होनाय लोगोसे गामिनि सुबुंफोरखोबो गेदेरफोरफोरखो लेंहरनानै माने मान होनाय मानाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव थारमाने। नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' बे बेबायदियानो जायोबोथ' ना।
औ। औ। औ खोनादों।
औ औ।
हेल'।
औ खोनादों।
औ औ औ औ।
औ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समा
औ औ समाबो जोब्बायानोना।